हेलौ नोंथां
उम
खुलुमबाय नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां औ नोंथांजों आं दा ओ दा ओ दान-दान्दिसे सम जोंनि दोरोङारि ओंख्रिनि बागै रायज्लायनो सानदों नोंथाङा रायज्लायनो हा हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिब्दिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना जोंनि जे दोरोङारि ओंख्रि सबायाइजों दाउ अनला अनलाजों दाउ ओ नारजिजों अमा बेफोरनि सोमोन्दै आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ। जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होनब्लाथ जोङो सबायजों दाउ अनलाजों दाउ सबायजों साम' ओ खांख्राइजों मैथा बेफोरखौनो जों दोरोङारि ओंख्रि होना होनो नङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौ।
आं अनलाजों दाउजोंखौ एसे फोरमायना होनोसै। अनलाजों दाउ होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो अनखौ अन बा माइरं माइरंखौ जोङो सोमना लाग्रो यो आरो दसे समनि थाखाय से घन्टा बा नै घन्टा जोङो सोमना लाग्रोनाय जायो आरो बे माइरंखौ बेनि उनाव जोङो बेखौ उवाल एबा दिंखियाव देना लानाय जायो आरो आजिखालिथ' मदार्न जुग नालाय उवाल बा दिंकिखौ बांसि सिन बाहायनाय जाया आजिखालि मिक्सार ग्राइडाराव होनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंगौ थारैनो
बिनि उनावहाय जोङो अनखौ देना लाखांबाय नालाय जोङो बेदर खौ मोजां एवना लाग्रोनानै दाउ बेदरखौ जोङो मोजाङै एवना लाग्रोनानै जोङो नांगौबायदि संख्रि बानलु थाव संख्रि बानलु हालदै मस्लाफोरखौ होना लानानै जोङो मोजाङै दाउखौ एवना लानानै दै होनानै जेब्ला दैया गोदौवो अब्लाना जोङो बै अन गुन्दै देना लानायखौ जोङो फ्रि फ्रि सारना लानानै अनलाखौ एरना होबाय थानाय जायो आरो जाहाथे अना गथा ग'थायै थायालासेनो गलिजोबो आरो सोरबाबा मा खालामो अनखौ देखांनायनि उनाव दै एसे होनानै गलायना लाग्रोनानै बे दै गुदुं ग्लब ग्लब गोदौनाय टाइमाव बे समाव लुनानै होनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ थारैनो
जों मोनजासे बेखौ गोदौहोनानै संनानै जों बिदि जोंनि ओनसोलाव बिदि संनायखौ आं बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां। दा नोंथांनि ओनसोल थिं माबायदि सङो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन नोंथां अनलाजों दाउ संनो थाखाय जोंनो फार्स्टआवनो अनलाखौ अनलाखौ अनला खालामनो थाखाय जोङो अन गुन्दैखौ देना लानांगोन एबा ग्राइडार मिक्साराव उनना लानांगोन बेनि थाखाय जोङो नांगौ जखानि माइरंखौहाय ओ लानानै दैयावहाय सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां दसे समनि थाखाय बेनि उनाव जोङो बे खौ दसे समनि उनाव सोमना दोननाय माइरंखौ सुनानै जोङो दसे दैखौ राननोबा दैखौ गलांनो थाखाय खिरखायाव सुनानै दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो ओ बेखौ ग्राइडार मिक्सार एबा दिंखियाव देनाय जायो आरो दानि जुगावथ' रावबो बिब्दि दिंखिखौ बाहायनाय नुवा बांसिनानो मिक्सार ग्राइडारावहाय बेखौ उननाय जायो ओ बेनिफ्राय जोङो बेखौ उन्नानै लानानै दोनो आरो दोनथ'यो दोननानैहाय जोङो बेयाव होनो थाखाय दाउ थ' दाउथ' नांबाय दाउ बेदर बेनि थाखाय जोङो दाउखौ हाथायनिफ्राय लाबोनानै नङाब्ला न'निखौनो बुथारनानै मोजाङै बासिनानै लाग्रोनाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो बेखौ गोदानानै मोजाङै सुनानैहाय ओ एवफ्रामग्रोनानै लायो आरो थाव संख्रि होनानैहाय पियास होनानै जों बेखौ मोजाङै एवफ्रामग्रोनानै लायो आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ एवफ्रामनानै हाय हायख्लायनानै दोननानैहाय ओ बे एवफ्रामनाय सारायावनो दैखौ होनानै जोङो दैखौ गोदौजासे मोजाङै ओ अरखौ नारनानै होयो आरो बेनिफ्राय जोङो ओ बियो दैया गोदौब्लाथाय ओ बेयाव जोङो अन गुन्दैखौ देना दोननानै देना दोननाय अन गुन्दैखौ जोङो एसे एसे ओ गोदौनायाव होनानै होयो आरो बिनिफ्राय जोङो अन गुन्दै होनायजों लोगोसेनो एरनाबो होबाय थायो आरो मानो होनोब्ला जोंनि बे अन गुन्दैया जाहाथे लाद्रा खाया आरो बिनि थाखाय
नंगौ
औ बिनिफ्राय जोङो अन गुन्दैखौ होखांनानै बेवहाय नांगौ बायदि खारै अनला ओंख्रि संनो थाखायथ' खारैआनो मेन नालाय बिनि थाखाय जोङो खारैखौ नांगौ जखानि होनाय जायो आरो उनावहाय खारैखौ होखांनानै जोङो बेदरखौबो होफाखायो बेनिफ्राय जोङो बे ओंख्रियावहाय अनला खारै ओंख्रियावहाय गोबां बिबांनि मस्ला मस्लि जेरै जिरा मस्ला जाब्रां फानलौ सामब्राम गुफुर बे फोरबायदि होनो हायो आरो जोङो। बेफोरखौ होनो नि थाखाय जों थबसेयाव देनानै लाग्रोयो देनानै लानानै जोङो होनाय जायो ओ बिनि उनाव होखांनानै जोङो ओंख्रिया मोजाङै गथा जाबोला जोङो ओ बेयाव संख्रै नायनानै बा खारै नां नांदोंना नाङा बेखौ नायनानै जोङो ओंख्रिखौ खांनाय जायोआरो। औ बिनि फ्रायहाय सबायजों ओ साम' सबायजों साम' संनो थाखाय ओ सबायाइखौ गिबियावनो नांग्रोगोन सबायखौहाय जोङो न'आवनो थाखानायब्लाथाय जोङो बेखौ उननानै लायोआरो खायफा खायफाया बेखौहाय एवदबनानै उनो खायफा खायफाया एवा लाफासिनो उनोआरो बेखौ। बेनिफ्राय बेखौ जोङो उनखांनानै बा दैयाव दसे समनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। बेखौ दसे समनि थाखाय सोमनानै दोन दोननायनि जाहोनानो जाबाय मा बेयो मोजाङै गुरै जायो आरो बेयाव थानाय बिगुरफोरा खारो बिनि थाखाय।
औ।
बिनिफ्राय जोङो बेखौ मोजाङै सुना लानानैहाय ओ दाउ खौ दाउ बेदर खौहाय एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायोआरो एवफ्रामनानै लानानै जोङो ओ सबाखौहाय ओ सबायाइखौबो एवफ्रामनानै जोङो दै होनानै लायो आरो दैखौ होखांनानै जोङो खारैखौबो नांगौ बिबांनि होनाय जायो बेनिफ्राय जोङो खारै होखांनानै जेब्ला ओंख्रिया ओ गोदौयो अब्ला जोङो सागं सानानै होनाय जायोआरो नोंथां।
नंगौ।
औ सागंखौ साखांनानै जोङो बेवहाय एवफ्रामना लानाय बेदरखौ होनाय जायोआरो नोंथां।
नंगौ।
इनिफ्राय जोङो बे एवफ्रामना लानाय बेदरखौ होखांनानै ओंख्रिया मोजाङै ओ गथा जानानै खांजानाय जाबोला जोङो बेखौ साख संख्रै साखिना खारै साखिनानै जोङो खांनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथाङाबो ओ सबायजों साम' बा सबायजों दाउ बेनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां। सबायजों साम'जों होनोब्लाथ' जोङो गिबियावनो साम'खौ जोङो नागिरग्रोयो बा जोङो आह हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो बायनानै लाबोगोरनाय जायो आरो। बिनि उनावहाय जोङो साम'खौ साननै बा सानथाम नि थाखाय जोङो दैयाव सोमनानै फुख'बाय थानाय जायो मानोना साम'आ हाब्रुआव हा सिङाव बिदिनो दै सिङाव थानाय नालाय
औ बिनि मैलाफोरखौ आरो ना खारहोनो थाखाय।
बिनि मैलाफोरखौ खारहोनो थाखाय जोङो दै सोलाय सोलाय दिनाव फुङाव खेबसे सानफुआव खेबसे मोनायाव खेबसे बिदिनो खननै बा खनथाम दै सोलायनानै जोङो मोजाङै फुख'बाय थायो आरो साम'खौ। बिनि उनावहाय जोङो साननै सानथाम बिदिनो दैयाव सोमखांनायनि उनाव जोङो गिबियावनो साम'नि लान्जायखौ दानस गोरना लानाय जायो आरो। बिनिफ्राय बिनि मोखांनि दाखोनाखौ जोङो एरलाबनानै बेखौ आरो फिन खेबसे मोज्जाङै दैयाव सुनानै सोमनानै आरो फुख'बावनानै उहुम लानाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो गिबियावनोथ' जोङो सोरबाथ' सबायखौ कुकारावबो होना लायो सोरबाबा एवगोरनानै हुख्रेमनानै कुकाराव होनानै लायो नङाब्ला सोरबाबा सारायावनो फुदुङो। रुइगोरनायनि थाखाय बिनि उनावहाय जोङो साम'नि फारसे फैयोब्ला जोङो साम'खौ थाव संख्रि बानलु होनानै जोङो मोजां एवग्रोना लानाय जायो आरो। एवगोरनानै जेब्ला थब थब सोदोब गाबो साम'आ जों अ ब्ला साम'खौ मोनबाय होननानै जों साननाय जायो, मोनबाय होननानै जों जानो हाया बेखौ मोनबाय होननानै माने जोङो सबायखौ होनो-होसननाय जायो आ रो बियाव ओ जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौगोन खारैखौ एसे होनानै होनाय जायो। बिनि उनावहाय नांगौबायदि संख्रि बानलु मस्लाखौ जोङो साखिनानै लास्टावहाय जोङो बे- खौ मोदोम मोदोमना खालामनो थाखाय जोङो गंगार दुन्दिया एसे होनानै खांनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ थारैनो।
सबायजों दाउ
हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि बे ओ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बेनि सोमोन्दै रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो ओ फोजोबनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां जागोन दे जोंना समाबो जाना फैबायना नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै ओ जोबोर ओ मोनथिनो मोनि बाथ्राफोर मोनथिनानै मोनबाय बिनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोर साबायखर।
नोंथांनिसिमबो जोबोर गोजोननाय थाबाय नों-नोंथांनिफ्रायबो जोबोर मोजां मोजां खोथा मोनथिनो मोनबाय।
औ बिदिब्ला जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां।
औ गोजोन्थों।
गोजोन्थों।